खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो मोनाबिलि समनि गोजोन हामलायनायखौ गिबियावनो बावहरग्रोनाय जाबाय औ नोंथां आं दा ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दङ नोंथां।
नोंथाङा जिउआव माबाफोर जिउनि राहाखौ दैदेनलांनो माबाफोर खालामबाय नामा नोंथां?
अ बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा आंथ सासे आबादारि होननानैबो बुंनानै लानो हायो मानो होनोबब्ला आङो बांसिन आबाद मावनानै जिउनि जे इयुन बेखौ जोङो बा आङो आबादजोंनो सोनारनानैहाय न'खर खुंलाङो आरो नोंथां।
नोंथां दा मानि आबाद मावगासिनो नोंथाङा?
ओ नोंथां दाथ' बुंनो थाङोब्ला माइ आबादसो मावगासिनो दाथ' बोथोरा माइनिसो नालाय औ बिदिनो गोजां बोथोरफोराव बा जोंहाथ' मोननै बोथोराव राननाय जायो जेरै ओ गोजां बोथोर आरो दैज्लां बोथोर नङाबा जों मा होनो रबि फसल बा खारि फसलनि बोथोराव राननाय जायो आरो नोंथां बिदिनो आं आलुफोर गायनाय जायो बिदिनो बायदिसिना कबिफोरनि मैगं बागान बारि बागान खालामनाय जायो आरो नोंथां।
नोंथां आङो आलु गायनो सानदोंमोन नाथाय आंहा आलु गायनो‌ एफा रोङा नोंथाङा बिदिब्ला आलुखौ बोरै गायो आंनो फोरमायना होदो एसे।
अह नोंथां नंगौ नामा? अब्ला होमबा नोंथाङा खोनासंनानै लादो आलुखौ माबोरै गायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायथि लांसै ओ जोंहा आलु गायनोब्ला गिबियाव मा नांग्रोगौ हाखौनो जों हा नांग्रोगौ आरो ना। हाखौ नोंथाङा ओ जेब्ला जोङो आलुखौ मा बोथोराव गायो होनब्ला जों बेखौहाय जेब्ला जोङो माइ हाखांनानैहाय ओ नभेम्बर बा डिसेम्बर दाननिफ्राय जोङो आलुखौ गायनाय जायो आरो बे आलुखौ गायनो थाखाय जों बोथोरा बारा गुदुंद्रायबो नाङा बा जों गुसु खौनो होनना बुंनो हागोन बे समावहाय जेनेबा जिबा डिग्रि सेलसियासनिफ्राय नैजि डिग्रि सेलसियासनि गेजेराव जोंना बिदुं बा दुंथाया थानांगौ आरो बेनि थाखाय जों गिबियाव हाखौ बासिना लाग्रोनांगोन। ओ हाखौ बासिखनायनि उनाव जों मा नांगौ गिबियावनो जोंनो आलु जोलै नांगौ नोंथाङा गोबां बिबांनि गोबां जाथोनि आलु खौ मोननो हायो बायदिसिना जाथोनि बेनि गेजेरावनो नोंथाङा माबे आलुखौ गायनो बेखौ नोंथाङा बासिना लानांगौ आरो आलुआबो गुबुन गुबुन गाबनि थायो जेरै जों बुंनो थाङोब्ला गुफुर गाब आरो गोजा गाब बे मोननैया जोङो मोननैखौ मोननो हायो आरो। बिदिनो बेफोरनि गेजेरावबो गुबुन गुबुन नाम थाबावो नोंथां ओमफ्राय गिबियाव नोंथाङा बे आलुखौहाय बबे ओ आलुनि जोलैखौ आबाद मावगोन बेखौ थि खालामना लानानै हाथाय बा बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनांगौ आरो नोंथां
बेनि उनाव नोंथाङा हाथाय आरो बाजारनिफ्राय आलुखौ जि बायना लाबोखांबाय बेनि सिगाङाव नोंथाङा मा? मा खालामनांगोन जे आबाद फोथार आबाद फोथारखौ एवग्रोनानै लानांगौ आरो नोंथां ओमफाय जुदि आबाद फोथारखौ एवखांनानै लानायनि उनाव मा खालामनांगौ ओ जोंहाथ' खेबसेबा खननैयाव जे आबाद फोथारनि हा बेयो जोंहा ओ गुन्दै जायाबा जों जोंहा मोजाङै एवबा एवनाय जाया मा होनगोन बेखौ गेब्लेयानो हाया बेनि थाखाय नोंथाङा बेखौ गेब्लेेजासिम बा दुफु दुफु जाजासिम बेखौ एवबाय थानांगोन आरो बिब्दिनो जोंहा हाग्राफोर थायो हाग्राफोरखौ बासिनानै गारहरनांगौ ओमफ्राय बे एवनायनि इसे सिगाङावनो जोंहा मा बे फो बोथोरावहाय गोबोर हासारखौ जोङो गारनानै हैनांगौ जाहाथे जोंनि आलु बेदरा मोजाङै बा आलु जोलै आलु जि आबाद मावनाय बेयो मोजां फिथाइ मोना आरो बेनि थाखाय ओमफ्रायहाय जोंहा ओ जे आबाद फोथारा जाखाबाय आबाद फोथार जानायनि सिगाङाव जों मा खालामगोन जे बायनानै लाबोनाय आलु जोलैखौहाय ओ जोङो जुदि आलुवा गेदेर गेदेरब्ला जों बेखौ हाखावनानैबो गायनो हायो आरो नोंथां हाखावनानै गायोब्ला मादि खालामनांगौ जुदि नोंथाङा आलुखौ हाखावो अब्लाथाय बेहाय एसे हा हाद्रि सारफुं सारनानै दोननांगौ आरो जाहाथे आलुआव सिथाबनानै आलुआ बेयाव जेबो ओ माने सेवनानै थाङा आलुआ बेनि थाखाय हाद्रि सारनानै गाजा बेरहोनांगौ हायाव दोननानैहाय गाजा बेरो जेब्ला अब्लाथाय जोङो औ आबाद फोथाराथ' जोंहा थियारि जाखाबाय थियारि जाखायोब्ला जोङो मा खालामगोन ओ जे जों नांगोलजों लाइन बोनो हायोब्ला जों मोजां जायो आरो ना नांगोल बाहायनानैहाय बेखौ ओ लाइन बोनानै जोङो एसे हाखर खालामनानै बिदिनो आलुखौ लाबोनानै जानथाइ नायनानै जोङो गाय नांगोन आरो जेनेबा बेसेबां जानथाइसिम गायोब्ला जोंहा आलुनि बेदरा मोजाङै मोजां जो ओ फिथाइ होगोन बेखौ जोङो नायनानैहाय जेरै हमना ला जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला से फुट गोजानखोनो हमना ला से फुट गोजान जानथायाव जोङो आलु बेदरखौ खौ गायनांगौ आरो ओमबाथाय जोङो आलुनि फिथाइखौ मोजांसिनैहाय मोनो ओ बिबदिनो आखुखौ जोङो गायखां जोबबाय ओमफाय अब्लाथाय जोङा बे हाखर आलुखौ गाबाथाय इसे जि हाखर हाखर जोङो खोबनानै होनांगौ आलु बेदरखौ आरो खोबना होखांनानै जोङो जोंहा इदिनो बा सान बा स्नि साननि उनाव जेब्ला आलुआ खिलिबोयोबा बा गाजा बेरबोयो बा हाखौ सौसिना फैयो अब्ला जोङो बेहाय हाखौहाय आलुनि गुदि गुदियाव खोखां खोखां होगोन जायखौ जोङो जाङि होनाय होनना बुङो बिदि खोखांना होनांगौ ओमफ्राय नोंथाङा बिदि होखांनायनि उनाव साननैसो थानायनि उनावहाय जोङो आलुआव दै सोनांगौ आरो दै सोखांनानैहाय बिदिनो दै सोखांनानै उनाव जोंहा मा जायो ओ हाग्राबो रज'योना नोंथां बे हाग्रा रज'योबा जोङो बे हाग्राखौ नोंथां नोंथाङा मुलि बाहाया लाबानो आखायजों दांनांगौ नङाबाथाय माखासे मेसिनफोर दङो ओ जेरै हा एरखुग्रा बेफोरजों एरखुनानै होनांगौ आरो। बिदिनो एरखु खांनायनि उनाव आ आरो साननैसो हाखौ खेबसे फिन थिखोना होबावदो बा आलि जाङि खोबावदो। बेनि उनावहा आरो हा ओ जिबा दिन बा नैजि दिनसोनि उनावहाय ओ आलुनि जे माबायाव आबाद फोथाराव बेहाय दै सोफिनबावदो फिन खेबसेबाव बिदिनो दै सोफिनखांनायनि उनावहाय आरो हाग्रा रज'बावबा हाग्राखौ बे एखे रोखोमैनो ओ जोंहा दांनांगौ बेनि उनावहाय नोंथाङा ओ आलुनि जे फिथाइ बे फिथाइ खौ ओ जोंहा बुंनो थाङोबा फेब्रुवारि दानसोआव जों मोनहैनो हायो आरो बेनि सिगाङावहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ मा बुङो बेखौ जे आलु आलुआ जोंहा गोबां बिबांनि बेमारफोरखौ जानायखौ नुनो नुनो मोनो जेरै एम्फौ एम्फौफोराबो आलुफोरखौ अरफायो बा फ्लाइट नांनाय बिफोरबायदि जायोब्ला नोंथाङा हाथाय बाजारनिफ्राय माखासे रासायनारि मुलि बा हासारफोरखौ लाबोनानै आलु आबादावहाय होफैनांगौ आरो अब्लाथाय जोङो फिथाइखौ बा आलु जे गारजि जालांनो हमनाय बेखौ जोङो बासायनो हायो। थिग बेबायदिनो आंनि जे आब आबा आलु आबाद मावनाय बियो मोनसे आइदियासो थांबाय आरो बिदिनो गोबां ओ सुबुं आलु जाङिखौ एसे एसे होखानानै जोङो जिगाब खोबनानैबो आलु आबादखो मावनाय जायो। नाथाय एसेबां गुवार बोथोरा बेफोरबायदि मावनाया मोजां नङा आरो नोंथां। बा जोङो गोरलै होनना साननो हाया। थिग बेबायदिनो नोंथाङा माबाफोर आबाद मावो नामा?
औ नोंथां। आंबो नोंथां बायदिनो सासे आबाद मावनानै जिउ खुंबोगासिनो दं आरो नोंथां।
अब्ला नोंथाङा नोंथांनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै आंनो फोरमायथिना होनो हागोन नामा?
नोंबायदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावो। नाथाय आङो दा आबादफोरनि मादाव नोंथांनो आं दा मावबाय थानाय आबाद एबा आं दा जायखौ रां फाननानै रां खामायगासिनो दङ बेफोरनि बारै आङो नोंथांनो फोरमायनोसै। दा आं नोंथांनो फोरमायगोन जोगोनार आबादखौ बोरै मावनाय जायो नोंथां। जोगोनार आबाद मावनो थाखाय जोङो सिगाङावनो मोजां बेगर नांगोन आरो जोलै जायखौ नोंथाङा नार्सारिनिफ्राय लाबोनांगोन आरो। नङाब्ला हाथाय बाजा निफ्राय जाय मा खालामो? फानो। बिनि उनाव नोंथां जाय जायगायाव नोंथाङा गायगोन बै जायगाखौ नोंथाङा सिगाङावनो मोसौ मोसा बेफोरनिफ्राय रैखाथि खालामनो थाखाय एसे वाल होनानै लानांगोन आरो एबा जेवरा होनान लानांगोन। बेनि उनाव नोंथांनो नांगोन खें जाहाथे जोगोनारा मोजाङै मानलानो हायो। गोदो गोदायनि समाव आबै आबौनि समाव जोंहा मा खाला मोन खेंखौ औवा दालाय दंफां दालाय औवा बिजौ बैग्रि बिजौ बेफोरजों खेंखौ बानायनाय जायोमोन आरो। नाथाय दा जोंनि गोनोखोआरि मुगायाव एबा गोदान मुगायाव जोङो मा खेंखौ दिरुंनि खेंसो बानायनाय जायो नोंथां। जोङो दिरुंखौ हेबनानैसो खेंखौ बानायनाय जायो। बे बानाय जि बानायब्ला जोंहा दंफां लाइफां दाननाय निफ्रायबो बासायो। जे जोंनो दंफां लाइफाङा अक्सिजेन होयो बिनि उनाव जोंहा खें बानायखांनायनि उनाव बैखौ गायो आरो नोंथां। जेब्ला नोंथाङा बेगरखौ गायो। बेगरखौ जोगोनारनि बेगरखौ नोंथाङा लोगो लोगोनो मा दै हो नांगौ आरो। बेबायदिनो नोंथाङा दै होनानै जेब्ला बेयो जोगोनारनि फुलिया मोजाङै रज'बोयो अब्ला बिखौ बै रज'बोनाय फुलिखौ मोजाङै रैखा खालामनो थाखाय जेवरा सोरगिदिं दुना होनाय जायो आरो नोंथां। जाहाथे बै मा होनो बिजौखौ मोसौफ्रा जाया। एबा खथि खालामा बे आबादखौ बांसिनानो मा होनो जोंनि आसामावथ' गोजां बोथोराव बानायनाय जायो नाथाय जायगा लायै जायगा बेखौ बबेबा बबेबा बा जायगायाव गोलोम बोथोरावबो बानायनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङा रै मानलानो थाखाय नोंथाङा मोनसे गोलाव जाहाथे खेङाव हाबनानै थाहैयो बेनि थाखाय जाहाथे नोंथाङा गोलाव मोनसे लामा बानायना बेनि थाखायनो मा खालामनांगोन गोलाव रांबा होनानै खुन्थिया होनानै बेखौ माला होनांगोन आरो।
बेनि उनावहाय
मानला जेला मोजाङै मान लायोब्ला फिथाइ थागोन अब्ला बै फिथाइखौ मा होनो एम्फौ एनलाफ्रा जाबाय थानो नागिरो आरो नोंथां। बेनि थाखायनो मा एम्फौ एनला जायनि थाखायनो नों नोंथाङा मा खालामनांगोन सम सम गेजेर गेजेर मुलि सारलाबाय थाना होनांगोन आरो। मानो होनोबा मुलि साराफ्रा नोंथाङा आबाद मावनायाव मुलाम्फा थानाय नङा आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङा बे बे जेला मोजाङै खनफ्राव मानलालाबायो अब्ला बिथाङा गिबि गिबियावनो फाननो हागोन। जोगोनार बिजौखौ फोंनो हागोन आरो नोंथां बे जोगोनार बिजौ ना जोबोद बिबांनि भिटामिन थायो आरो। जाय जायहा बेमारिफोर बे बेमारिफोरखौ डक्टरफ्रा जानो थिननाय जायो आरो बेखौ जाय जे हाराफ्रा गोरा जायोना नोंथां?
थैफ्राबो खारसायो होननानै मानसिफोरा खि थायो आरो आरो बेनिफ्राय नोंहा जोगोनारनिफ्राय नोंहा मा बि-बिबारबो मोनो। नोंथां बे बिबारखौ मा दखनफ्राव सब फखरि बानायनायाव बिबा बारखौ
बाहायनाय जायो बै बिबारखौ मैया सोंहाबनानै बेखौ सागायाव एवनाय जायो आरो बेनिफ्राय जों नामा? जोगोनार बिलाइनि फखरि मोननाय जायो आरो। बेबायदिनो नोंहा दाखौ मोननो हागोन थाम एबा ब्रै
मासनि गेजेराव नोंथाङा जोगोनार फिथाइखौ मोननो हागोन आरो नोंथां। जेब्ला नोंहा जोङो आरो फिथाइखौ मोनो अब्ला नोंहा बाजारावबो फाननो हायो आरो लाहोनानै जमा खालामनानै बोथोर गैयै समावबो नोंहा फाननो हायो आरो नोंथां नोंथाङा बाजाराव फानोबा एबा आरो बाजारावबो मा आजिखालि नोंथाङा थाइसे थाइनै फाना बे थाइसेखौनो हाखा खावनानैसो फानो नोंथां बेबायदि थाइसेखौ हाखावनानै फानोब्ला नोंथाङा बांसिन बिबांनि मुलाम्फा खामायनो हायो आरो नोंथां नाथाय मालाबा मालाबा हाखावनानै फाननायखौ एखमब्ला नोंथाङा रावबो कास्ट'मार गैयाब्ला नोंथाङा हाखावनानै ओरैनो लाबोफिननांगौ जायो आरो। अब्ला नोंथाङा मा होनो नि खहा जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय बै जोगोनार बेगर दंना नोंथां बै जोगोनार बेगरखौबो एवनानै बाथोन जाजायो आरो बे जोगोनार बेगरखौ एवनानै बाथोन जायोब्ला नोंथाङा मा? नोंथांनि देहाया माखासे बेमार आजारफोर बेयावबो खारहोयो आरो भिटामिनबो होयो होनना खोनादों आरो। जोगोनार बेगरा जोंनि आबै आबौमोना जोंनो बेबायदि खिन्थादों आरो। बेनि उनावहाय नोंहा बै जोगोनार दोननाय दंमोन ना खानानै दोननाय राहोनाय बै राहोनाय खौ नोंथाङा मा बै बोथोर एबा सिजेन जायैयाव बोथोर जायैयाव गोलोम बोथोरनि समफ्राव नोंथाङा बोसोरसेफोर दोननानै बेखौ फाननो हायो आरो नोंथां। बै समाव अब्ला बोथोर गैयि समाव नोंथाङा जोगोनार फानोब्ला बांसिन बिबांनि रां खामायसिननो हायो आरो नोंथां नाथाय मा जायो मालाबा मालाबा गोबाव सम दोनोब्ला जोगोनाराबो सेवलाङो आरो। बै नोंथांनि खाफाला जुदि मोजांब्ला सेवाबा नोंथाङा खामायनो हागोन जुदि जोगोनारा सेवो